ओइ नोंथां।
औ नोंथां मा खालामनानै दं नोंथाङालाय?
आङो ओरैनो दङ नोंथां।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा दा बेस्थ' नङा ना।
नङा नोंथाङा सावरायनो हागोन मा आयदानि सायाव सावरायनोमोन।
बे आयदायानो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि बेफोरनि बागै ओ नोंजों सावरायनो थाखाय एसे हरनाय जादों नोंथां।
जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
दे नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा बेफोरो मा मा एसे खोन्थानो हाग्रोगोन ना?
हायो नोंथां खोन्थानो हागोन बिदिब्ला आङो नोंथांनो खोन्थाना होनि एसे। बर'फोरनि दोरोङारि। जाग्रा ओंख्रिया मा मा होननानै बुङो एबा मा मा दङ बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जाबोनाय जाय ओंख्रिखौ जों गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जाबोदों बैफोरबायदि ओंख्रिखौनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो। आरो बे ओंख्रिफोरनि गेजेराव दङ अनला ओंख्रि जोङो बे अनलाखौ गोबां मुवा बेसाद गोबां मैगंफोरखौ होदेरनानै जानो हायो। जों बेयाव मेवाइ होनानै जानो हायो माब्लाबा समाव लाइ होदेरनानै जानो हायो माब्लाबा समाव मुला गुन्द्रु जाय मुलाखौ जों थिनानै दोनो बै मुलाखौबो होनानै जानो हायो। बेजों लोगोसे जोङो मैगंनि अनगायैबो ना आरो बेदरफोरजोंबो जोङो बे अनला जानो हायो बेजों लोगोसे दंबावो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव नारजि ओंख्रि सबाय साम' ओंख्रि, नारजि इंखुर ओंख्रि बेफोरबायदिनो दङ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आरो बै नारजि ओंख्रिखौबो जोङो माखासे माखासे ना एबा बेदर बेफोरजों जानो हायो
नंगौ नोंथां जेरै नोंथां होनदों जे जोंनि बर'फोरनि जे दोरोङारि जाग्रा बेयो जोंनि गोदो आ आजै-आजौमोना जाबोनाय मिथिंगायारि जे मिथिंगायारियाव मोननाय जोंनि जा आ मैगं-थाइगंफोर बेखौ जोंनि गोदोनि आजै-आजौमोना बबे जाजायो बबे जाजाया बैखौ बैखौ बासिख्ल'-बासिख्ल' जाबोनानै ओ देरबोनाय हारि मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां जे जोंनि ओ जोंनि जे बर'नि दोरोङारि जानाय बैयावनो जोंनि दा नोंथाङा होननाय बायदि जे अनलाजों अमा जानो हायो अनलाजों मेवाइ जानो हायो अनलाजों दाउ जानो हायो थिग बिदिनो आरो बै साम' दं साम'जों सबायजों जानो हायो साम'जों दाउजों जानो हायो साम'जों अमाजों जानो हायो जों आरो दंबावो जे ओ नारजिजों अमाजों जानो हायो आरो नाफाम दङ जोंनि जे बर'फोर दोरोङारि जाग्रा सिगांनि जोंनि बर' आइजो ओ आजै-आजौमोननिफ्रायनो जाबोनाय जोंना अनेक रोखोमनि ओ बानायनानै जोङो बर'फोरा जायो गाहाय जों रुनानै जायो संनानै जायो मेंनानै जायो हांनानै जायो गोदो आजै-आजौमोननिफायनो जे संनानै जाबोनाय बे नेम खान्थिफोर दासिमबो जों बे रोखोम मै जायो नोंथाङा
नोंगौ नोंथां
दा जोङो जेरै ओ नारजिजों नारजि ओ अमाजों जेरै नार्जिखौबो जोंङो अनेक रोखोमनि जायो जेरेै नारजिखौ जे फाथो बै फाथोखौ ओ ओ फाथोखौनो जोङो फाथोनि बे बिलाइ बे बिलाइखौ खानानै फोराननानै माने थिनानै दोननाय जायो बे फोराननानै थिनानै दोनना जेब्ला रानो अब्ला बैखौनो जोङो नारजि महराव जायो नोंथां आरो जे नार जि बे नारजिखौ बे फाथोनिफायनो बानायनाय जायो फाथोआ ओ फाथोनि बे गोथां बिलाइ बे गोथां बिलाइखौ जोङो मैद बियो फा फाथोनि बिलाइखौ जोङो मैद्रु खालामनानै जायो आरो बे बिलाइ बे बिलाइखौनो जोङो फोराननानै दोनथुमनानै जोङो बेखौ नारजि महराव जायो नोंथां आरो बै जे बिफां जे नारजिनि फिफां जे फाथो बिफां बे फाथो बिफांखौ जोङो फाथै सिनायाव बाहायो आरो बै फाथै सिनानि मोननाय फाथो सिनायाव जे दिरुं ओंखारो बै दिरुं दिरुंखौ जोङो न'नि खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथां।
नंगौ
नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा जे जोंनि दोरोंङारि जे रुनानै जानाय मेनानै जानाय बेफोरजों मा रोखोमनि जायो आरो माबे माबेखौ जायो रुनानै जायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा?
हायो नोंथां नोंथाङा दोरोंङारि बै रुनानै जानाय एबा मेनानै जानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे आंखौ फोरमायनो थिनबाय जेब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायलानि दोरोङारि महरैथ गोबां रोखोमनि जोंहा ओंख्रिफोरखौ दहायनो रायखांखाबाय बिनि अनगायैबो ओंख्रिनि अनगायै जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा एबा बर समाजनि सुबुंफोरा मेनानै जानाय एब रुनानै जानाय बा हांनानै जानाय बे आदब खान्थिखौ आदबखान्थिया दंङ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेबायदिनो जानानै थांनानै थाबोदों दा बेफोरनि गेजेराव रुनानै जानायाव जेरैहाय था सुमलि बे था सुमलिखौ रुनानैबो जानाय जायो। आरो मेनानैबो जानाय जायो। बेबायदिनो जुखाम जुखामखौबो रुनानैबो जायो लोगोसे अरखियाव हांनानैबो जानाय जायो। जायो आरो बेबायदिनो आलु बेदर आलु बेदरखौबो ओंख्रि संनायनि अनगायैबो बेखौहाय ओंख्रि संनायनि अनगायैबो अरखियाव बेखौ मेनानै आलु बाथोनफोर जानाय बानायनानै जानाय जायो। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव थिनानै जानाय हुदायाबो दंङ थिनानै जानायाव दहाय नोंथाङा गिबियाव फोरमायलांदों बै फाथो फाथोखौ जों थिनानै जायो। फाथो गोथां बिलाइखौ फोराननानै बेखौनो नारजि महर होननानै बे फाथो बिलाइनि गोरानखौ थिनानै दोननाय जायो आरो बेखौनो जों नारजि महरै संनाय जायो लोगोसे बे नारजिखौ नारजि जि महरै जानानै अनगायैबो बे नारजिखौ गोबां गुबुन ओंख्रिफोरावबो होदेरनानै जानाय जायो माब्लाबा समाव ना ओंख्रियाव ना फुदुंनाय ओंख्रि बेफोरबायदि ओंख्रियावबो होनानै जानाय जायो बेजों लोगोसे आलु ओंख्रियाव होनानै जानाय जायो आरो माब्लाबा नारजिजों इंखुरजों संनाय जायो बेखौ जोंङो नारजि इंखुर ओंख्रि होननानै बुङो।
नोंंगौ नोंथां
थिनानै जानायनि गेजेराव दंबावो आरोबाव ना नाफाम बै नाफामखौ गोथां नानिफ्राय बानायनाय जायो गोथां नाखौ फोराननानै बेखौहाय उवालाव देनानै बे देनायावहाय बे देनायाव बासर नि देन्था बासर देन्था खौ होनानै उवालावहाय देनानै लानो देनाय जायो आरो देखांनायनि उनाव बेखौ गोबाव समसिम जाजानो थाखाय थिनानै जानो थाखाय बेखौ औवा हासुंङाव सोनानै बार हाबनो हायैनि थाखाय थालिर बिलाइ गोरानजों मोजां रोखोमै माथुनानै दोननाय जायो। मानो होनब्ला जोंङो नाखौ फोराननानै बेखौ थिनानै दोननाय जायो आरो थिनानै दोननायखौ नाफाम महर होननानै थिनानै दोननाय जायो आरो बै नाफाम नाफामनि मोनजानाय जे नाफामनि गोथावथि आरो नानि गोथावथिनि गेजेराव गोबां फाराग दंङ नाखौ जों जाबायदि मोनजायो बेनि रस बिनि रसा आलादा आरो नाफामनि रसा आलादा बेबायदिनो नाखौ बोथिनानै जानाय जायो बेनि अनगायैबो नोंथाङा नोंथांनि बे सावरायनाय लानायाव आरोबाव माबाफोर फोरमायबावो नामा नोंथां
नंगौ नोंथां जे जों दा बर'नि दोरोङारि जे ओंख्रि जानायनि सायाव जों अनेकनो सावरायबाय नङा होमा नोंथां बिथांङाबो बुंबाय जे बबेखौ रुनानै जायो मा मा मैगंखौ जोंङो रुनानै जायो बबेखौ जों मेनानै जायो बबेखौ जों थिनानै जायो गासैबो होनबाय दा बे मोनसे बाथ्राखौ जोंङो होननांगोनदि जोंङो बर हिसाबै गाहाय जों बांसिन ओंखामखौ जायो
नंगौ नोंथां थारैनोसैथो।
दा ओंखामखौ जोङो माब्रै मोनो बबेनिफ्राय मोनो दा बेनि बागै आङो नोंथांनो एसे खोन्थानो नागिरदों जे जोंङो जोंनि दा नोंथां आं बे दिनैनि जे बाथ्रा सावरायनायखौ एसेखिनिावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? जे बाथ्रा सालायनाय जे आङो मोनसे सावरायनो एजेन्डा लानाय जे बियो थाथ'बाय दा उननि समाव सावरायनोसै नङा हबा नोंथां। दा दिनैनि जे बाथ्रा सावरायनाय बेखौ एसे खिनिआवनो दोनथनोसै।
दे।